खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ
उम नोंथांजों आङो आबादखौ बोरै मावो माइ खोजों बोरै गायोब बिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन एसे नोंथाङा सम होनो हागोन ना? अह
अह आबादखौ मारै मा मावो आं एसेबां मिथिया मिथियाबाबो जिखिनि मिथिगौखौ बुं। फोरमायना
औ नोंथां दे एसे फोरमायनानै हो। नोंथाङा
औ औ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जोंनि गामियारि ओनसोला ओनसोलनि मानसिफोरनि थाखाय आबादानो आरो गासैबो आरो ना जेरै आबाद मावनानैनो जों न'खरखौ खामायनाय जायो। औ आबादखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो जोंनि
ह
आबौ आबैनि समनिफोरनिफायनो मावबोनायखौ नुनाय जायो।
औ।
अह ओ बुंनो थांब्ला आबादा जोंनि बर' हारिनि गोनांसिन माबा आरो मा होनो बेखौ राहा न'खर सलायनायनि। जोंनि औ। जोंनि मानसिफोरखौ गोबांसिन जोङो आबाद मावनानैनो जानाय नुबोदों आगोलनिफ्रायनो।
औ।
औ। आबादखौ जोङो माबोरै मा मावनाय जायो आं एसे फोरमायनोसै आं बे एसेबां मिथिया मिथिनाया।
औ।
अह आबादखौ जोङो गिबि गिबियावनो जोङो ओ खोथिया फोना लाग्रोनाय जायो आरो।
द
बै खोथियाखौ जोङो माने माइखौ जोङो सोमना लायो आरो बस्थाफोराव सोनानै हाखरफोराव गारसोमबायना दोनो आरो, बेनि उनाव जेब्ला गाजा हरगोन माइआ अब्लानिया जोङो एसे दुब्लिफोरखौ माने एवना लानाय जायो आरो मोजां एवना लायो हाब्रु बानायो बानायनानै बेयाव बै सोमना दोननाय माइ गाजा अरनायखौ जों गारनानै होयो आरो सारनानै औ बेखौनो जों खोथिया बुङो आरो बेनो खोथिया जायो
ओ
बेयो रज'नो नांगो आरो ओ मास मोनसे बा देर मास ओरै नांगौ आरो
औ
बिदियैनो जों आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन माइ नुनाय जायो आरो बे गुबुन गुबुन जाथनि माइ
औ
जोंनि थिंजायबो गोबां मावो मावनाया खेथि मानसिफोरा
उम
औ नाथाय दानिया आगोलनि रखम एसेबांबो मावला आरो आगोल बांसिन खेथिखौनो मावनाय जायोमोन दानिया सुबुंफोराबो माने बाहेर बाहेर कम्पानिफोरावसो बांसिन मावनानै जायो आरो आबाद मावनायखौ फाननो ना नै मावनो नामाया आरो मान सिफोरा दाना बारा
औ
खस्थ'बो दङ आबादाव
औ दोङो नोंथां दोङो
बिदिनो जोङो मावनानै बोसोरफानि ओरै जानाय लोंनाय माइफोरखौ जगायना लायो आरो खस्थ' मावनानैबाबो साननैसो खस्त खालामनानै बिदिनो इयुनाव जोङो औ खोथियाखौ रज'यो जेब्ला रायो राबोला होम्बानिया गायनाय जायो आरो जोङो
ओ
जोङो दानियाथ' जोङो मोसौफोरजों हालेवनायखोनो नुला सिन ट्रेक्टरजोनो एवनाय जायो आरो
औ
जों एवनानै गायनाय जायो आरो
ओ ओं जों माने गिबियावनो हालेवबा आथर सप्ला एवग्रोनानै लानाय जाबाय बे उनाव जोङो केनथामावा सामार होनाय जायो। ना
औ नंगौ
सामार होनायनि उनाव जोङो खोथिया फोनो थाखाय हाखौ मोजाङै एवग्लोना लाबाय
औ
मै होनानै ओमफ्राय जोङो बिखौ उनाव खोथियाखौ फोनानै होबाय आरो औ खोथिया फोनानै खोथियाया दान मोनसे एबा दान खावसेनि उनाव गोजौ जाबोला जोङो बिखौ फुनानै गायो आरो औ गायनाय जायो माइफोराबो बायदि बायदि रोखोमनि दङ जेरै पौसा रनजि जि कृषना बेबायदिनो आरो माइब्रा जोसा औ बायदि बायदि दं आरो ओ ना माइफोराबो।
औ माइब्रा गोखा खौथ' अ जों औ जोंफोर आगोलनि। बेखायनो मावबोनाय आरो माइब्रा जोसाफोरा। दाना आथिखालावसो गो गोदान गोदान मुंनि नाम ओ माइ ओंखारनो हमदों आरो हा हाथाइ बाजारफोराव गोदान गोदान बिधान लाबोयो फानो।
आगोलनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय आबै। आबौ मोननि समनिफ्रायनो ओ बेखौ गायनाय जाखायो आरो जों माने। मागो दमासियाव। फिथा जानाय जायो नालाय।
औ फिथानो जाखायो। जोङो माइब्रा जोसा एसेबाबो जगायना लाखायो आरो ना।
औ।
औ बेनि उनाव जोङो ओरैनो जानो थाखाय बेलेग माइ एक्सट्राबो जगायना लायो। दा साम ओ फि था बानायनो थाखाय बेसरा जों माइब्रा जोसा बेबायदि मावनाय जायो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ मावनाय नुनो मोनो।
औ।
औ। बिथाङा गायफेरबाय दा माइ।
औ गायफेरबाय माइखौ उन्दैनिफ्रायनो गायो जोङो नोंथां। नोंथाङा गायफेरबायना गायफेराखै?
जोंनि औ जोंनि हारिनिफोराथ' सोब आबाद। बेखोनो बांसिन मावना जायो नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ गायखानो रोंगौ आरो गासै।
औ उन्दैनि। माने गायनाय फुनायाव एक्सपार्ट जायो आरो ना जोंनि बर'फोरा बांद्राय। सिनानो गोदोनिफ्रायनो माइ खिनो गाय थायो नालाय औ गायनाय जायो आरो।
औ नंगौ
औ दाथ' गायनाय फुनायनि समबु फैबायना ओं उम जों दाना बांसिनानो औ मोसो मोसौजों हालौनायखौ नुनो मोनला आरोना बांसिनानो ट्रेक्टरफोर जोंसो
ट्रेकटर बाहायनाय जायो बिदिनो गोदान -गोदान मि -चिन ट्रेक्टराथ' हालेवनाय जेरै माइ हानायबो दङ होननानै नाय दङो सब मिसिन नो मावनाय जायो आरो आथिखालाव। आगोलथ जोङो मोसौ मोसौफोरदोनो नानाय जायोमोन मायफोर खौ
औ दा गोबाङानो ट्रेक्टर जों नानाय नुयो -यो आरो ना माने मोसौ जों
ट्रेक्टर जों नायो मेचिन दं मेसिन दों नायो। बे बायदि नों नुनो मोनो मोननाय जायो आरो।
अम।
औ आथिखालाव आबाद मावनायाबो सहस जालांबाय थादों आरो मानसिफोरा बारा खस्थ' खालामना मेसिनफोरजोंोनो बांसिन मावनाय जायो आरो। आगोलनि दिनाव जों सो जोङो मोसौफोरजों हलिेव थाबबाय थानांगौमोन।
अम।
नांगौमोन आरो। बेबायदि औ। बेबायदिनो हालि माने आबादजोंबो गोबां नेमखान्थि दं आरो जोंनिया जेरै
औ-औ गिबियावनो जोङो आलि दानग्रोनना लानांगौ गो माइ गायनो थाखाय।
थंलिखौ साफा खालामनो
आलि दानखांनायनि उनाव जोङो हाखौ मोजां एवखांनायनि उनाव आरोबाव खोनोबो नांगौ जायो जाहाथे दैफोर हाबा जोंनि दैया बेलेगथिं बायस्र जानानै थाङा बिनि थाखाय ओमफ्राय आलिखौ खोनाय जायो आरो
दै जमायना लाखिनो थाखाय
औ बिन सम बेखौ गायो जोङो
औ नंगौ बेबायदिनो आथिखालाव गोबां बायदिसिना रासायनारि हासार मुलि बाहायनाय नुनो मोनो आरो आबादफोराव आगोलथ जोंना जेबो हासार हासार होआलासेनो गोबां जानाय नुयोमोन दान्दा औ दान मुलि हास हासार बाहायनाय नुनो मोनो आरो आगोलनिर खम दाना माइफोराबो हमान जारला आरो आगोल जेरै जायोमोन
औ
खम नुनो मोननाय जायो दानिया
औ जां हासार बायदिसिना बाहायनायनि थाखायनो जोंनि हायाबो गाज्रि जालांनो हमबाय बिनो औ।
नंगौ।
जोङो माइ गायनायाव गोबोर हासारखौ गारनानै होबा साबसिन जायो आरो। आरो हालेवनायनि सिगाङावनो।
औ औ। माइ फिथाइफोरा मोजां जायो आरो होमबानिया।
औ।
जेरै बेबायदिनो जों गायनाय फुनायाव गोबां नेमखान्थिबो बाहायनाय नुनो मोनो जेरै हालवथिनाय हाल जांख्रा बिदि गोबां नेम दङ आरोना।
औ आरो माइनाव ला दङ जोंनियाव मोनसे बर' हारिनि गेजेराव गसा लानाय होनो। हाल जांख्रि हाल जांख्रिया जाबाय जोंनिया मा माने जेनेबा माइआ गायै गायै गायखांनायनि उनाव जोबथा माइ गायनायखायनो हाल जांख्रा बेबा हाल उथिनाय होननाय जायो आरो।
औ जोङो खस्थ' खालामनानै मावो मावनानै जेब्ला जोबो जोबोला जोङो मा होनो जों रंजा बाजायो आरो इ खालि हाल जांख्रा खालि औ जायो लोङो ओ जोङो ना बेदर सङो ओरैनो औ। बेबायदिनो जाहैयो आरो मानसि लिङो माइ गायनो आगोल दिनावथ' गोबां बेबायदि लिंनानै जोङो रंजालायोमोन आरो माइ गायनानै जोबखालि आथिखालावथ' मानसै हाजिरखौनो होनाय जाखायो। आथिखालाव बेबायदि सावरि सावरि लिंनाय गैला आरो।
औ गोदोनि दिनाव सावरि लिंनाय मनै जमा जमा गायो फुयो जायो लोङो रंजायोमोन जोङो नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौ एसे खम जालांनाय नुदों।
खम जालांबाय आरो औ। नंगौ
उम जुगाबो सोलायलांबाय।
औ औ बेबायदिनो जोङो हाजि हाजिरा होनानै जाय जेरै थाब गायखाङो बेखौ नायो आरो मानसिफोरा‌।
औ दा माने दै अ अखानिबो जोंहा एसे खस्थ' जायो दानिया अखायाबो बां हानि नागिर नागिरला नांगौ समाव जोङो दै खम मोननो थाङा बिनि थाखायनो जोङो जि समायाव दै मोनो बे समायावनो जोङो माइखौ थाब थुब गायनानै लानाय जायो आरो।
अ नंगौ बेबायदिनो जोङो बोसोरफा जानो थाखाय बेबायदि जगायना दोननाय जायो आरो खस्थ' खालामनानै माइ गायनानै आबाद मावनानै बेबायदि आबादखौबो जोङो औ गुबुन गुबुन आबाद जेरै माइ दैज्लाङाव माइ गायबाय मेसेङाव जोङो गुबुन गुबुन सबाय खाला बेफोरबायदि बेसर बेफोरखौ मावो आरो जोङो बोथोरनि आबाद बेलेग बेलेग मावो आरो जों गुबुन गुबुन लाबा बोथोर लाना बोथोर।
जाबाय नोंथां, नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। औ दे नोंथां।